अ नोथां खोनादो नोंथां हेल' अ नोंथाङा खोनादों ना
खोना हादोंना
अ खोनादों खोनादों नोंथां नोंथा खोनादों न
अक
अ नोंथां खोनादों अ आं खोनादों नोंथां
आंनि आंनियाव मोजां खोनाफैयाखै बेखायनो आं गले गले सोंनाय जादों
औ इबार खोनादों नोंथां हेल'
एबार खोनादोंना नोंथां औ आं जि नाय दं नों आथ
औ नेटवर्क प्रब्लेम
अ दा खोनादों नोंथां
प्रब्लेम जाबाय नामा
अ आंनाया थिगै आं औ आंनिया थिगैनो दोङो नोंथां खोनादों नोंथां हेलौ नोंथां
हेलौ
अ नोंथां आंनिया थिगैनो दं खोनहैदो ना नोंथां हेलौ अ खोनाहैदों ना नोंथां
खोनाफैयासैनो माथो
अननानै औ औ
खोनादो एबार नोंथां
आं खोनाबाय दं नोंथांनि मा
नेटवर्क प्रब्लेम जाबायखोमालै। खोनाया खोना‌या जाबाय। देलाय आरो एबार ओै आंनाव नेट नांबायमोन।
अ खोनादों खोनाबाय दं नोंथांनिखौ। खोनादों नोंथां
हेलौ
अ खोनाबाय दंना नोंथाङा हेलौ आं खोना‌ आं खोनादो नोंथां।
सावरायनो जोंङो दा
औ आयदायथ नों थांङानो बुंदों मानि साव
एकदम नेटनि प्रब्लेम जादों मोजां खोनाथाराखै।
अ आं खोनादों नों थांनिखो आं‌ खो नाबाय दं एकदम मोजां क्लियारलि खोनाबाय दंं नोंथांनिखो औ नोंथाङा खोनायाखै जानो हानाय आंनिखो
औ हेलौ
खोनादोना एबार नोंथां?
एसे नेटवर्क गोनां जायगायाव ओ दं थाबा मोजां जागौमोन नोंथांङा।
आंना नेट दं नोंथां औस आंना नेटआनो दंखायो नोंथां। फुल दोङो आंनिया फाइबजि। फुल दंखाय खोनादों नोंथां?